खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
आंबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय जाबाय। आ बिदिब्ला जोङो जोंनि माखासे आबहावानि जेंनाफोर सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो आ दंफां लाइफांखौ दाननाय आरो बेखौ संरैखा खालामनायनि बारै नोंथांनो फोरमायनोसै। आ बिनि उनाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होदो दै गुबुंले जानायखौ
औ औ जागोन दे नोंथां।
जेब्ला नोंथां आंहा फोरमायनोसै जोंहा दंफां लाइफां दानोब्ला जोंहा मा खहा जायो नोंथां आरो दंफां लाइफांखौबो जोंहा दाननांगौ जायो आरो नोंथां। दा बेनि गेजेरावनो जोंहा माखासे बेलेन्स एबा समानथि बानायनानै सोलिलांनांगौ जायो आरो नों थां
दानफायनायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा मा खालामनांगौ जोंहानि थाखाय माखासे थांना थानो थाखाय जिउआव जोंहा दंफां लाइफांफोरखौबो दान्नाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो दंफां लाइफां खौ दाननानै ओंखाम संनायाव बन हिसाबै बाहायो बेबायदिनो न' लुनायाव बाथाम हिसाबै बाहायो खोरखि दरजा आरो जोंहा सानफ्रामबोनि थांना थानांगौ बेब फरायसालियाव थांनायाव जेरै सियार बेन्स टेबोल बानायनायाव जोंहा बाहायनांगौ बेखौ दाननांगौ जायो आरो नोंथां। आरो बेनि उनाव जोंहा दंबावो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनो मा आबादाबो जोंहा खम जालांनो हमबाय आरो नोंथां बे आबाद थिलिखौ बारायनो थाखाय जोंहा मा खासे दंफां लाइफांखौ दानफायनानै बै दंफां लाइफांनि जायगायाव जोंहा आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि थाखायनो जोंहा मा आ दंफां लाइफांखौ जोंहा दानफायनांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दंफां लाइफां दानफबावनांगौ जायो जोंहा सुबुं अनजिमाया बांबोबाय आ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा थानो थाखाय जायगाया खम जालांबाय आरो बे सुबुं अनजिम बेनि थाखायनो जोंहा ओ मा खालामनांगौ दंफां लाइफांखौ दानफायनानै जोंहा
आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा आरोबाव दंबावो बे दंफां लाइफां थानाय जायगायावबो मा खालामो जोंहा इन्डास्ट्रिफोर एबा कल खारना बानायनाय जायो आरो नोंथां बिनि जाहोनानो जाबाय ओ मा होनो जोंनि गाज्रि बारहावाफोरखौ बिफां लाइफाङा जाहाथे सोबनानै लाथों होननानै जोङो बै फरेस्ट एरिया एबा हाग्र बारि जाय गायाव जोङो मा खालामो इन्डास्ट्रिफोरखौ जोंहा गायसंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांखौ मा मायाव बाहायनाय जायो होमबा जोंहा लेखा बानायनायावबो जोंहा बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेनि थाखायबो जोंहा ओ दंफां लाइफांखौ दाननांगौनि गोनांथि जायो नाथाय जोंहा दं बिफां लाइफांखौ दाननांगौ होननानै सानफ्रामबो दानबाय थाबा जानाय नङा बेजों जोंहा गोबां खहाबो जायो आरो नोंथां‌। खहा आरो मुलाम्फानि गेजेरजोंनो जोंहा समानथिखौ मा खालामनांगौ मानिनानै एबा खालामनानै सोलिनांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दंफां दानोब्ला जोबोद खहाबो जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला खहाफोरानो जाबाय हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा एबा हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंबोनाय दावमा दाउसा जिब जुनारफ मा बिसोरहा न'खर गोमानो गोमानांगौ गोनां जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो दाउमा दाउसाफोरा मा गावसिनि न' एबा बासाफोरखौ बिफां लाइफांनि गोजौआव सो बानायो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो गावसिनि आदारखौबो दंफां बिफां लाइफांनि सायावनो सोनारनाय जायो। जेरै दा दावसिन दाउलाफ्रा बेबायदिनो फिथाइ सामथाय जानानै एम्फौ एनला जानानै बिसोरो गावनि जिउखौ खुङो आरो नोंथां। बेफोर एम्फौ एनलाफ्रा मा बिफांनि बिलाइयाव थायो। बिफांनि फिथ फिथाइखौ जानानै बिसोरो जिउ खुङो। नाथाय दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव बिसिनि बिसोरबो गोमालांनो हमबाय आदार मोनजायनि जाहोनाव बिसोरबो थैलांनो हमबाय आरो नोंथां आरो जोंहा बेबायदिनो नांगौ रोखोमनि एबा गोबां बिबांनि दंफां दानफायोब्ला मा जायो जोंहा ओ हानि एबा हायाबो मा अखा हायोब्ला खुरखालाङो आरो नोंथां दा हा खुरखानायजों लोगोसे जोंहा मा आ हानि जाय हासार गोनां हायाबो जोंहा मा खमायलाङो आरो नोंथां अखाजों सुस्रा जानानै। बिनि जाहोनावनो जोंहा मा दंफां लाइफां बाराद्राय दाननाय दाननायनि जाहोनाव मा जोंनि अक्सिजेन लेभेलाबो बबेबा अक्सिजेननि बिबाङाबो खमायलांनो हमबाय आरो जोंनि नि थाखाय जाय गाज्रि बार जायखौ बुङो कार्बन डाइ अक्साइड बिनि बिबाङाबो मा बांलांनो हमबाय आरो नोंथां। जाय मा होनो दंफां लाइफाङाथ' जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइद लायो आरो जोंनो अक्सिजेन होयो। नाथाय मा जोंहा बांद्राय बिबांनि नांगौ रोखोमनि मा अक्सि कार्बन डाइ अक्साइड हगारनायनि जाहोनाव बिफां लाइफाङा खम जानायनि थाखाय बिफां लाइफाङा गासिखौबो सोबनानै लाजोबनो हायासै जायनि जाहोनाव कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बांलांनो मोन्दों आरो नों थां आरो बेनि थाखायनो बिनि बिदुंआबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं आरो नोंथां। बेबायदिनो दंफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव मा जादों नांगौ रोखोमनि अखा हायाखै आरो नोंथां अखा हानांगौ समाव अखा हाया अख खा हानांयै समावसो अखा हायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंहा मा जायो बेनि थाखायनो जोंहा बै माखासे जाहोनफोरनि थाखायनो जोंहा मा जोंहा समानथि खालामनानै सोलिनांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दंफां लाइफां गायनांगौ जायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंहा दंफां लाइफां गायनो थाखाय माखासे सुबुं सांग्रांथि सानबो फालिनाय जादों आरो नोंथां। जाय जोंखौ दंफां लाइफां गायनायाव मदद खालामो आरो जोंनि बुहुमखौ मोनसे गोगोम गोथां थाज्रिम खालामनायाव मदद खालामो आरो नोंथां। बे बिदिनोसै आंनि बुंनाया जेब्ला नोंथाङा बुंनो जोंनि समाजनिनो मोनसे जेंना जायखौ बुङो दै गुबुंले जानाय आरो बेखौ रैखा खालामनाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां आङो नों ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय आ जोबोरैनो मोजाङै बुंलांदों ओ आंबो दा नोंथांनिसिम ओरैनो ओ जि जों सानफ्रोमबो नुबाय थानाय जि जोंनि सोरगिदिं दै गेब्रेंनाय बेफोर बेफोरनि बागै फोरमायलांनो सानबाय आरो जोंहा दै गेबेंनाय बुङोब्ला बाथ' बयबो मिथिखागौ दैया माबोरै गेब्रेङो बेफोरखौथ' ओ गोबाङानो मिथिगौ अब्लाबो आङो सुंद'यै फोरमायलांनोसै। ओ जोङो दै गेब्रेंनायनि गुबै जाहोन होनोब्ला जों ओ सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन आरो मानोना दै गेब्रेंनाया गासिबो जि ओह सुबुंफोरनि मावनाय दांनाय बेफोरनिफ्रायनो ओ जाबोदों होननानै बुंनो नांगोन ओ गोबां ओ मानसि ओ सुबुं फोरनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जादों जेरै जोङो बुंनो हायो जे जों आबाद फोथाराव फोराव माखासे जोङो ओ रासायनारि ओम हासारफोर बाहायो बैफोर बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा ओ गोबां ओम ओ दैफोर गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो बै आबादाव बाहायनाय दैफोरा ओ गुबुन गुबुन ओ जायगायाव ओ गोसारजोबो ओ जायनि जाहोनाव जोंहा दै गेब्रेंनाय आरो हा गेब्रेंनाय बेफोरो जायो। ओ आरो दङ जोंहा ओहम जि माखासे जि ओ कलकारखाना बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि माखासे गाज्रि दै बेफोरो जोंहा मोजां दैजों जेब्ला ओ ओम सरजाबोयो अब्ला गो ओ गोबां ओ बिबाङाव उम जोंहा दै गेब्रेंनायखौ ओ नुनो मोनो आरो। बैफोर गासिबो जोङो सुबुं माहारिनिनो ओ खामानि आरो जायनि जाहोनाव जोंहा दै गिब्रंनाया दिनैसिम ओम सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो दं जोंहा माखासे जि लामा सामा बा जोङो गारि मटर सालायो बैफोरनिफ्राय जोंहा बबेब्ला समाव ओ जि जि ममम मा होनो गारि मथरनि जि नाङै थावबा गेरेजफोरावनो हमना ला माखासे नाङै थावफोरा जोंहा ओरैनो ओ हायाव ओरैनो गोगलैजोबनानै थायो बा गारगार जायो बेफोरो जेब्ला अखा हायो अब्ला बियो दैजों गोरोबफानानै मोनसे जायगायाव ओ ज' जाहोयो अब्ला बै ओ जायगानि दैया गेब्रें जोबो बेफोरखौ जोङो
आरो जोंहा दङ जे ओहम माखासे उम मा बुङो बेखौ ओ जि टाउन सहरनि जि माखासे दाखोर दाला बा ओ जोङो बुंनो हायो प्लास्टिक माखासे जानाय लोंनाय लेथ्रा बुस्थु बेफोरखौ जों बांसिनै मानसिफोरा ओ ओम नाङा फाङा जायगायाव गारना दोनो जायखौ जोङो ओ उम मोनो जेरै जोङो बुंनो हायो ओ बांसिन मानसियानो जि दंग' बायदिसिना नुयोब्ला बै फोराव गारहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बा ड्रेनफोराव जोङो गारहरनायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जोंहा बांसिन दैया गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरो बांसिन जोंहा टाउन सहराव जायो आरो। बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो नांगोन अब्लासो जोंहा ओ जि दै गेब्रेंनाय बेनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो हा खानानिफ्राय जि माखासे गाज्रि उखुन्दै बेफोरो जोंहा ओ जोमै जानानै बेनि उनाव जि अखा जानानै गोलैफिनोब्ला बेनो जोंहा ओ दै गेब्रेनाय ओ सोमजिहोयो आरो बेफोरो जि दै गेब्रेंनाय बेफोरखौ बेफोरखौ बैफोर दै बैफोर दै गेब्रेंनाय बैफोर दै गेब्रेंनायखौ जोङो बेफोर दै गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानो हायो आरो। बेफोर खामानिफोरा जाबाय ओ जेरै जोङो बुंनो हायो फेक्ट'रि बा बायदिसिना कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बेफोर गाज्रि दैखौ जोङो जाहाथे जोङो मोनसे ओ जायगायावनो टर खालामनानै दोनो बेखौ नाङा फाङा जायगायाव। ओ हगार हरा बिदि खालामोब्ला जोंहा जि दै गेब्रेंनाय बियो एसेबाबो खम जागोन आरो। आरो जोङो बुंनो हायो जे जि माखासे इलिगेल इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओ जि गाज्रि मुवा बेसादफोर आगार हरनाय दैयाव। बैफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो नांगोन आरो। आरो बुंबावनो हायो जों जे आबादारिफोर बेफोरो जोंहा माखासे रासायनारि हासारफोर। बाहायो बैफोर रासायनारि हासारखौ बाहायालासिनो जोङो अर्गानिक हासार बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंहा दै गेब्रेनाय आरो हा गेब्रेंनाय बि मोननैबो जोंहा ओ कन्ट्रलाव थागोन आरो। आरो जोङो जेसेबांनो बिफां गायनो हायो एसेबांनो बिफां गायनांगौ। बिफां गायनायनि गेजेरजोंबो जोङो ओ दै गुबुंनाय आरो हा गेब्रेंनाय खौ जोङो ओ कन्ट्रल खालामनो हायो आरो। बिदिनो जोङो गोबां ओ रोखोमै ओ जिदि गेब्रेंनाय बे बेफोरखौबो ओ सुस्रांनो हायो ओ अब्लाबो जोङो ओम जे सुबुं माहारि बेफोरखौ दानिया जों गोसो हो खौ नुनो मोनलिया आरो बांसिनै जोङो ओ जि दै गेब्रेंनाय बे बारानि सायाव बारा जालांबाय। थानायखौसो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जि आङो नोंथांनिसिम जि दै गेब्रेंनायनि सायाव ओ फोरमायनाय बे निआनोसै नोंथां जोङो उनाव सम मोनोब्ला रायलायबावनोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय। दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।